औ खोनादोंना नोंथां? औ औ औ औ खोनादों दे। आ दसा मा खालामगासिनो दा होमबा? खबरा आंना मोजाङैनो दंथ'यो।
अ
अ आतसा आतसा दा जोङो सावस्रिनि बागैनो औ ओंखाम जाब बाय जानाया औ
अ मा ओंख्रि?
औ नोंलाय जा बायना जायाखै
आंबो जा जाबाय माने जोंहा ऐ खारदै खारै
आतसा आतसा आं दा एजोंनो जाबाय दालि आलुजोंनो।
अ
औ दानिया ओ जोंङो सावस्रिनि बागैनो एसे रायज्लायनोसै नामा?
दे जागोन दे अ जागोन दे।
ओ नोंनि दा खाथि खालानि ओनसोलफोराव सुबुंफोरा माबायसा थासारियाव दं जेनेबा सावस्रिया माबोरै सुबुंफोरनिया?
जोंनि खाथि खाला ओनसोलनियाथ' सावस्रिया थिगानो दं। सोरबासो मा एसे माबा मोजां मैगं आदारफोर जानायफोरा थिगानो दं। ओमफ्राय आरो सोरबा सोरबा आरो जारनि जानायफोरा बारा
औ
बारा थिग नोङा एसे बेमार फोर जायो। हासारनि मैगं फैयो नालाय दा
औ बेमारफोर जायोना। आथसे आथ थिखालाव गोबां मैगं थाइगंफोरानो रासायनारि हासारनि बानायनाय जायो नालाय ओमफाय ओरैनो माबायदि मा मा बेमार जायो नोंसोरनि ओजों ओनसोलाव?
जोंनि बे ओनसोलाव
औ।
ग'गाफोर जायो अखानि अखा सिजानानै। ग'गा लोमजानाय ओमफ्राय आरो ओ जानाय आदारनिफ्राय आरो केडनि फेलियर फोर जायो सोरनाबास सोरनाबा स्टन किडनि स्टन जायो ओमफ्राय उम आरो मालाबा फोर उदै सानायफोरबो जायो।
औ।
दै मोजां मोनलोङाबाथाय।
औ औ आतसा आतसा।
नोंसिनियाबो मोजांबा‌
जोंनिया आंनिया दासान्दि थिगानो दंथ'यो सावस्रियाथ' ओरैनो जोंनि ओनसो सोलाव दा आं नुनाय बांसिन बेमारफोरा जेन'बा किडनियाव अन्थाइ जायो आरो इनिफ फ्राय गल ब्लादारफोरावबो अन थाइ जानाय नुदों आङो।
उम उम उम।
एनिफ्राय बिदिनो लोमजानाय गुजुनाय ग'गा मोननायफोराथ' जाखायो। बेफोरो जेनेबा फिसा मेला जायो बांसिन गिदिर जानाया औ आरो डायबेटिस दाबो जायो
उम जोंनियावबो आं खोनानाय बायदिबा जोंनि ओनसोलावबो दानिया प्रेसार
औ
प्रेसार होननाय बेमारा बांसिन जाफ्लेबाय थानायखो नुनो मोनो आरो जोंनियाव बे गरम बोथोरफोराव प्रेसारजोंबो गोबां सुबुंफोरा थैनो हमबाय प्रेसारनि थाखायनो दा मानसि फोरा बायदिसिना मुलि फोर जाबाय थ थानांगौ जायो आरो देहाफोरखौ जोथोन लानांगौ जायो दाख्लैसो आरो साननै साननैसो आगोल सासे मानसि थैलांबाय बिदिनो देहाफोरा मोजाङानोमोन।
औ औ आदसा।
प्रेसारजोंनो थैलांबाय।
अ हरखाबायनो थैबाय आरो ना ओमफ्राय ओ नोंसोरनि बे ओनसोलाव देहा फाहामसालिफोरनि थासारिया माबाय दं ओरैनो दङ ना गैया देहा फाहामसालिफोर?
जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि न' उसुं खाथियावथ' गैया। एसे टाउनाव थांनांगौ जायो आरो। ओरैनो फिसा फिसौ बेमारनि थाखाय माने फार्मासिफोर दं बिसोर खाथि
औ औ
बै लोमजानाय साजानायफोरनि बरि फोरबो मोनो नागिरोबा हाथाय बाजार फोराव
अब्ला ओ नोंथांमोना बे मायबा मोनसे गिदिर बेमारफोर जायाबोब जायोब्लाथाय माबेहाव फाम थाय लाहैयो?
जोंनियाथ बे ओनसोलनिया गिदिर बेमारफोर जायोबा ए टाउनफोरावनो थांनांगौ जायो। टाउनाव ओम बेथारि गारिफोर हमनानै थांनांगौ जायो।
औ
ओमफ्राय आरो इदिनसै गिदिरसिन जायोबा एसे गोजानफोराव थांनांगौ जायो। मानोना डक्टरफोरनि सशर्टेज जायो। खम डक्टरफोरा बेनो। ओम।
बेनिफ्राय नों थाङा सावस्रिखौ गावनि सावस्रि खौ मोजाङै लाखिनो थाखाय माबाफोर खालामो नामा? मा।
आं
माने बियाम एक्सारसाइस बेफोरनि बागै बुंदों आङो।
बियामफोरा थ' खालामजायोआनो आरो जों बे साननै मालाबा मलाबाफोर फ्राय खामानि मावनायावनो। बियाम खालामनाय जायो आरो।
आदसा
ओम आरो ओरै फुंफोराव सिखारनानै मोखांफोर सुनानै दैफोर लोंनांगौ दसे थाबायस्रोनांगौ। बिनो आरो ओरो ओरैनोथ' खामानिफोर मावाबाथाय बेयामफोर खालामनांगौ थाबाय थिंनांगौ फिसा फिसौ खामानिफोरबो मावनांगौ आरो बेनो उम
आच्छा ओमबाथ' नोंथाङा बेफोरखौ मावोबाथ' मोजाङानो
ओम मोजां देहानि थाखाय
औ ओमफ्राय नों नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनां दंबावो नामा बे सावस्रिनि सायाव।
गोनां माने
औ
सोंनो गोनां इदि बारा मान माबा फोरों नुहुराखै नुहुरनायालाय सावस्रि आरो गिदिरफोर बेमारफोर जाबा जोंनि खाथि ओन्सोलफोराव बारा इसिमान सुबिदा गैया।
सुबिदा गैया ना?
फोर जायोबा सिरियास बेमारफोर जायोबा। जों गोजान गोजानाव सो थांनांगौ जायोना। आरो जोंनि खाथिफोराव डाक्टारानो फैनो नागिरा बिनि थाखायनो एसे
औ ओरैनो ओरैनो नोंथांनि ओन्सोलाव ओ सुबुङा बेसेबां बैसोसिम जोरो जोरनाया बांसिनानो दासान्दि
जोंनि बे ओन्सोलावथ' द'जि स्निजि बोसोरसो जोरो जोरनायालाय। आरो बाजिफोरनिफ्राय सोरबा सोरबा बेमारावनो गोग्लैसोना थानांगौ जायो आरो। बेमारफोर जानानै माबा प्रेसार माबा बेलेग बेमार। बेफोरबायदि। फैसा थाखानि। आंखालावनो फाहामनो हाया सोरबा। बिनि थाखायनो गोग्लैसो सोनांना थानांगौ जायो।
औ। ओरैनो। सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय मा मा जानाय जानाय मुवाफोर जानाय जायो नोंसिनि जायगायाव।
उम सावस्रि मोजां लाखिनो बा गोथां बेसादफोर जानां दिंखियाफोर।
औ गोथां गोथां मैगं। थाइगं औ औ।
हाग्रानि मानि मुनिफोर। दा मानदे। मानदे। ओमफ्राय आरो। जोगोनार। खुमब्रा नफोराव गायनायफोर। हासार होयै।
औ।
बेफोर मोजां।
ओमफ्राय। बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ नफोरावनो गायो होमबा न हासार होआ मुवा।
अ नफोरावनो गायो आरो नफोराव गायोबा आरो। देहानि थाखायबो मोजां। जानो। सावस्रिनि मोजां लाखिनाय जायो उम बेमार आजारफोरा। साग्लोबनो हानो नागिरा।
औ। नोंथांनि। नोंथांनि बादिब्ला जेनेबा बे ओ आबाद मावनायाव जोंना हासार रासायनारि हासारखौ बाहायनांगौ ना जेनेबा बाहायाब्लाबो जोङो जोंनि मिथिंगायावनो जे हासार मोनो माने अर्गेनिक। बेजोंबो जेनेबा आबाद मावनानै जों गावनि ओ सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो हायो ना बाहायथारनांगौ जायो रासायनिक हासारफोरखौ।
जोंनि आंनि बेला बाथ। रासायनारि हासार। बांद्राय बाहायोबा। जोंनि आबादफोरनि थाख। थाखाय मोजां हले जों जानाय जानाय जायोब्ला देहाफोरनि थाखाय गाज्रि आरो। ओम। देहाफोरखौ मोजां लाखिनोबा हासारखौ खम होनांगोन। बा। हासार अबेबाफोर मिथिंगायारि हासारबो थायो। मिथिंगायारि हासारफोरखौ बाहायो। बा जोंनि देहाफोरा गाज्रि जाया। बेखोनो। बाहायनानै जानाया देहानि थाखाय मोजां आरो नोङो। रांखान्थियारि बिथिङाव नायोबा बेफार फालांगियारियाव नायोब्ला। बा। जों हासारफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो। मानोना। आरो हासार बुरजा बाहायोबा आरो फिथाइ सामथाइनि माबायाबो बिबांआबो बुरजा मोनो।
औ।
फाननायारि रांखान। खान्थियारियावबो। बेहा मुलाम्फा जायो। बेफोरनि बायदि आरो।
औ माने नोंथां। नोंथाङा ओरैनो दासिमहालागै ओ उन्दैनिफ्राय जेनेबा दासिमहालागै मा मा बेबायसा बेरामाव गोलैफेरखो जेनेबा मायबा मोनसे नोंथाङा। गोब्राब बेराम जादोंमोन नामा।
बिदि गोब्राब बेमार जायाखै आंनि मेन बेमारफ्रा बेनि गगा मोननाय। उदै सानाय अबावबाफोर मालाबा मालाबा आथिंफोर सानाय खर सानायफोरानो प्राय। बिनो आरो। दे।
औ होनबाथ मोजाङानो औ औ। आंबो दिनैसिम बेबायसा ओ गोब्राब बेमारथ बिदि जाफेराखै। ओमफ्राय। ओ बिदिनोसै जोंनियावबो बारा एसेबां सुबिदा गैया खाथि खालायाव बेनिफ्राय मायबा मोनसे गिद गिदिर बेमार जाबा ओमफ्राय जोंबो सोहोरावनो थांनांगौ जायो नोगोराव।
उम उम।
ओमफ्राय ओरैनोथ जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा ओ जानाय लोंनायाव आथिखालाव गोबाङानो बे थाबनो जानाय फ्राय एवनाय बेफोरबायदि जामुंफोरखौ जानाय माने बेमारफोराव गोलैयो दानिया। बेबायदिनो प्रे सार, डायबेटिस बायदिसिना। ओ थेवबो खायसेया जेनेबा मोन्थिनायफोरा ओ मिथिंगायारि हासारजों बानायनाय जामुंफोरखौबो जायो जेनेबा गावनि सावस्रिखौ जोथोनै लाखियो आरो।
उम उम।
होमबा दा नों
दा अह दे दे आदा उनाव सावरायलायनोसै उम दे अ अ दे।